खोनादोंना नोंथां?
खोनादों नोंथां।
औ नोंथां खुलुमबाय नोंथां। औ नोंथां नै आं दा बावैसो ओ अमानो आदार हैनो थांदोंमोन नोंथां। औ नंगौ नोंथांं आं अमा फार्म खुलिनानै बा अमा फार्म सोलिगासिनो दं।
आतसा ओरैनो ओ अमा फार्माव ओरैनो माबायदि माबायदि आदब बाहायनांगौ माबाय जोलैनिखौ लायोब्ला मोजां जायो नोंथां अमाफोरखौ?
अ नोंथां अमा फिसिनाया बुङोब्ला जोंहा जेनेबा जोङो अमाखौ जोङो फिसिनानैहाय माने जिउ खुंनायखौनो जों बुंनाय जायो आरोना नोंथां गुबैयै औ बिदिनो जोङो अमाखौ फिसिनो थाखाय मा खालामग्रोनांगौ। नोंथाङा जायगाखौ बासिना लाग्रोनांगौ आरो ना जायगा बासिनायावबो नोंथाङा ओ गिबियावनो ओरैनो खाथि खाला जेनेबा सुबुंफोर थानायनि खाथि खालायाव बासिना लायोबा बेयो जोंहा गोबां जेंना जानो हागौ इयुनाव बिनि थाखाय नोंथाङा एसे सुबुंफोरनि जानगारावहाय जेराव साखाथि बाखाथियाव न बां बा सुबुंफोरनि थांलाय फैलाया खम जायो बेफोरबायदियाव ओ अमानि जे फार्म खालामनाय बे जायगाखौ बासिनानै लानांगौ आरो जाहाथे अमानि माखासे खि बा आदारफोरा माने साखाथि फाखाथियाव ओरैबायदि मोनामनाय लाबोयो जायनि जाउनाव जोंहा थानो उसुबि दा जायो बेनिखायनो जोङो अमानि फार्म खालामनो थाखाय एसे सुबुंफोरनि जानथायाव जायगाखौ लानांगौ आरो। गिबियाव जोङो अमाखौ लाबोनायनि सिगाङावनो नोंथाङा माबा खालामग्रोनांगौ जेनेबा न' जायखो जों अमा गन्द्रा होनना बुङो अमा गन्द्राखौ नोंथाङा गिबियावनो खालामना लाग्रोनांगौ। अमा गन्द्राखौ माबायदि खालामो होनना बुङोब्ला ओ जायखौ जोङो पाक्कानि खालामो गोजौआवहाय थिं होना खालामनाय जायो। बेबो पाक्काखौ जोङो गोजौसिम थालायनो नाङा जायखौ जोङो हाफ वाल होनना बुङो। हाब वाल होनायनि उनावहाय बेनि ओ सोरगिदिं सिमायाव जों मा होना लागोन ओ माखासे नेटखौ जोङो सोंनो हागोन आरो। जाहाथे बेयाव बारफोराबो नांफैयो। गरमद्राय समाव गरम जायिनि जा थाखाय बेनिफ्राय जोङो मोनसेनो बेखौ ओ मोनसेल' खथा खालामालाबानो बे खौ आलादा आलादा जोङो खथा खालामनानै लानांगौ आरो जाहाथे अमाफोरा ओ गावजों गाव बांसिनै होंगो दोंगो जालाया बेनि थाखायहाय जोङो खमैबो मा रखम खालामनांगोन मोनसे खथानि थाखाय ओ बा फिट बा द फिट बिदि जोङो माबा स्कुवेर फिट लानानै जोङो माबा खालामनांगोन आरो ओ बे अमा थाग्राखौ खालामनांगौ। गासै रुमखोनो बिदि खालामना लाखांनायनि उनावहाय बेफोरावबो जोङो मा खालामनांगौ नेट सोंनांगौ आरो सोरगिदिंहाय बेनि उनाव जोङो बेजों लोगोसे मा नांगोन ओ दंखल बा दैनि राहाखौ जोंनो नांगोन दैनि राहाजों लोगोसे ओ जेरै मथरफोरखौबो जोंनो नांगौ। बेनिफ्राय अमानि खिखौ गारहरनो थाखाय जोंनो अ अमानि जे खिगारग्रा बे हाखरखौ जोङो जावना लानां गौ बेनि उनावहाय नोंथाङा अमाखौ बा अमानि जोलैखौ लाबोनानै दोनफैनो हागोन आरो। बिदिनो बुंनो थाङोब्ला गोबां रोखोमनि अमाफोरखौ जों नुनो मोनो जोंहा जेरै गावालिया अमा बा जोंनि जायगायावनो मोननाय अमा बेखौबो नोंथाङा फार्म खालामनो हायो नाथाय बे बेखौ ओ फिसियोब्ला नोंथाङा एसेबांदि मुलाम्फा जागोन बेखौ आङो सानहरा आरोना। अब्लाबो नोंथाङा बेखौ फिसिनो हागोन मानो होनोब्ला बेबो मोनसे जोंहा ओ
मोनसे माबा दङ जे जोंनि बांसिन जायगायावनो बे गावालि अमाखौसो बांसिन बेदर महरै बाहायनाय जायो नालाय नोंथां बेनिखायनो गावालि अमाखौबो नों लोगोआव लाबफानो लाफानो हागोन बेजों लोगोसे फाराम फिसिजाग्रा माखासे अमा दङो बे अमाखौ आङो मा रोखोमै लाबोदों होनबा सोरखारजों माखास माखासे रादाय खानानैहाय बे अमाखौ लाबोनाय जादों आरो नोंथां माने गिबियाव आङो सोरखारनिफ्राय फ्रियावनो बा ओरैनो आङो बेसेन नाङाबालानो बे अमाखौ माखासे ओ जि सोरकारनि थिखानाय आयेन मथे हाय आं बेखौ लाबोनाय जादों बेजों लोगोसे आंहा मा द' दाननि थाखाय थाखाय आङो बे अमानि जि आदार बे आदारखौ आङो ओ ओरैनो बेसेन होनाङा लासिनो बेसे सरखारनिफ्राय मोननाय जादोंमोन आरो। बेनि उनावहाय जेब्ला अमाया एसे देरबोयो अब्लाथाय आङो आंनि निजा फैसाजोंनो बे अमानि आदार खौ बायनानै होनाय जादों आंहा मोनै रोखोमनि अमाखौ फिसियो जाय अमाया सरकारनिफ्राय फैनाय ओ फार्मनि थाखाय जोंहा दिहुनजाखानाय अमा बेजों लोगोसे आङो गावा गावारि अमा जाय जोंनि जायगा ओनसोलावनो मोननाय जायो बे अमाखौबो आं फिसिनाय जायो नोंथां। बिबदिनो अमाया आंहा दा फार्माव गासैहाय सेजौ बाजिथासो अमा दं आरो नोंथां बेजों लोगोसे अमानि दाना जायखौ प्रिक पिक रवार होनना जों बुङो ओ दानानि मुङा सना गल आरो ना नोंथां बेखौ आङो ओ से बस्थायावहाय जिस्निजौ रां होनानै बायनाय जायो आरो नोंथां। बिदिनो गोबां खरसाबो जायो अमा फिसिनायाव नोंथां बुंनो थाङोब्ला खरसा खौ बुंनो थाङोब्लाथ' गोबाङानो बिबदिनो ओ अमाखौ फाननानैहाय बे खरसाखौ नों नोंथाङा दिहुनफिननो हायो आरो बेजों लोगोसे नोंथाङा एसे एसे मुलाम्फाबो जालांबाय थायो थि बेबायदि बिदिनो जोंहा ओ गामि ओनसोलफोराव हाबा मराखाम बायदिसिना मिथिं दावथिं जायो। बेयाव अमलाख अमाफोर नायगिरोब्ला आंनावनो फैनानै अमाखौ लांफैनाय जायो। अब्लाथाय अं अमाखौ मासेयाव जिबा रोज रोजा नैजि रोजा बिदि राङाव फानहरा जायो माब्लाबा समाव अमाया जेब्ला ओ अमानि बे दाथायखो लानानैसो फाननाय जायो आरो नोंथां बिदिनो अमायाबो माखासे थायो जेरैहाय फिसा होग्रा ओमफाय जोङो फिसा होयि जेरै बुन्दा बेफोरखौ जोङो फिरायनानैहाय दोननाय जायो आरो माखासे अमा जेरैहाय जोङो जोलैनि थाखायबो खालामनाय जायो जेरै अमा मा बुन्दा होनना बुङो बेफोरखौ जोङो फिनाय जायो आरो नोंथां थिग बेबायदिनो
माखासे जि अमाया फार्मनि अमा गेदेर गेदेर अमा बेखोथ' जोंनि गावालि ओनसोलाव जाया नालाय बाराहाय बे बेखौ आङो गुबुन जायगासिम फानहर फिननाय जायो आरो जायनि बेसेनखौ आङो ओ नैजिबा रोजा रोजा थामजि रोजा राङाव मोननाय जायो मासे अमायावहाय थिख बेबायदिनो अमानि फिसा अमानि फिसा जायोब्ला बे अमानि फिसाखौबो आङो फानहरनाय जायो। हाथाय बाजाराव लांनानै फानहैनाय जायो आरो माबेबा समाव गोबां ओ अमानि बेमारजों मोगा मोगि जांनोबो हागौ आरो जोबोदोंबो आंबो बिदि जायोब्ला मा खालामनांगौ नोंथां खा थिनि जे जुनारनि डक्टर बेफोरजों नोंथाङा जगा जग लानानै जि बे अ अमानि माखासे माखासे बेरामफोरखौ होबथानांगौ बा मा राहायै होबथायो बेफोरजों सावरायनानै माने बे होबथानायखौ राहा लायो आरो थि बेबायदिनो जोंङो बुंनो थाङोब्ला माखासे अमानि बेराम जेरै सुयेनभ्लु होनाय फैयो आरो माखासे दंबावो सुयेनभ्लु बेराम जानायावबो आंहा अमाया गोबां खहा जादों माने गोबां बिबांनि अमायानो थैनाय जादों आरो नोंथां। थिग बेबायदिनो अमानि आबाद मावनानै आं न'खर सोलिलांनो हादों फ्राय ओ न'खरनि जे फराय फायनाय गथ'फोरनि खर'सा बेफोरखौ ओ आंङो बे अमा फिसिनायजोंनो ओ दिहुनना लानो हादों आरो गावारि सुंथानायाव बे अमा फिसिनाया आंखौ जोबोद हेफाजाब होदो आरो नोंथां। थिग आंनि बेबायदि अमा फार्म खालामनाया सोलिगासिनो दं। ओमफाय नोंथाङाबो माबाफोर बेबायदि
औ नोंथां आंङो नै दासान्दि बोरमा आबाद खालाम
बोरमा आबाद माने बोरमा फिसि
औ औ बोरमानि ओ फालांगि खालामबाय दं आंङो माने फाराम दंङ'
गौ नामा नोंथां ओमफाय नोंथाङा बेनि सोमोन्दै एसे फोरमायथिना होनो हागोन नामा आंनो
औ हागोन नोंथां खोनासंलांदो अब्ला नोंथां गिबियावनो जोंङो बोरमा फार्म खालामनो थाखाय जोंनो ओरैनो बांद्राय बुरजा जायगाबो नाङा आरो माने न' गंसे नांगोन जेनेबा बोरमा दोननो थाखाय गन्द्रा ओ बोरमा दोनग्रा गन्द्रा बे गन्द्राखौ नोंथाङा गिबियाव लुग्रो लुग्रोनानै लानायनि उनाव मा खालामनांगोन
अ
जि बोरमा दोनगोन जि बोरमाखौ नोंङो दोनगोन बे दोननाय जायगानि जि ओ थाला बे थालाया गुदुं गोनां जानांगोन जाय जा जे-जेराव बे बोरमानि खिफोरा गलांनो हायो ओ मानो थाखाय गलांनो हायो होनब्ला जोंहा बे बोरमानि खि बेयो मोनसे जायगायावनो खिसोमबाय थायोब्ला जेरावबो थांग्रा जायगा गैया ब्ला ओ बि जायगायाथ' गोबां लेथ्रा जागोन ना नोंथां ओ बिनि थाखाय जोंङो बे बोरमानि गन्द्रा बेखौ जोंङो गिबियाव बैसांनिल' न' लुनानै लानांगोन बैसांनि न' लानायनि लुनायनि उनाव नोंथाङा बेखौ गुदुं गोनां खालामनांगोन जि गाहायनि जि बाहागो बेखौ गुदुं गोनां खि गलांनो हानाय खालामनांगोन आरो बेनि उनाव नोंथाङा बोरमा जि बोरमा लाबोगोन बे बोरमा लाबोनाया नोंथांङा बे बोरमाखौ माबायदिखौ लाबोयो लाबोनांगौ होनब्ला नोंथाङा बोरमाखौ फिसा लाबोनो नांङा माने जि बोरमाया जोख्लि देरखाबाय ओ ओ जेनेबा फान्था होयोब्लानो फिसा मोनसिगोन बेबायदि बोरमाखौ लाबोयोब्ला नोंथाङा मोजां बेफोरखौ लाबोनायनि खार'ना मा माने नोंथाङा बोरमाखौ फिसानिफ्राय फिसियोब्ला नोंथाङा गोबाव समसिम नेनांगौ जायो फिसाखौ थाब मोना बा जोलैखौ थाब मोना मोननो हाया ओ जेनेब्ला नोंथाङा जुख्लि जे देरखानाय बेफोरखौ लाबोयोब्ला ओम नोंथाङा खम समनि गेजेरावनो ओ जेनेबा लाबोबाय लाबोनानै ओरैनो थाम ब्रै बा द' इदि दाननि उनावनो नोंथाङा जि फिसा माबा जोलैखौ मोननो हागोन आरो ओ ओ जेनेबा नोंथाङा गोरलैखौ लाबोबा लाबो ब्लाथ' बिदि ओ समाव नोंथाङा उम फिसाखौ मोननो हानाय नंङा ओ गिबियावनो थाङा बोरमा माबायदि बोरमाखौ लागोन बे नोंथां नि सायाव सोनारगोन नोंथां जि जों जि न'फोराव फिसियो जि बोरमा गोस ओ जोंनि लकेल बोरमा बेफोर
जोंङो मा ओ होनोमोन जे बोरमा फाराम बेफोराव जेनेबा फालांगिनि थाखाय बेफोर बारा एसे ओ सुद ओ मोजां नंङा आरो बारा बेफार फालांगियाव मोजां नंङा बिदिया बारा नोंथाङाबो बेफार-बेफार फालांगि फ्राय ओ राम बोरमा होननाय मोनसे दंङ' माने बे बोरमाया एसे गिदिर जाद ओ जायनि दामा गोबां जायो जेनेबा नोंथाङा बे बोरमाखौ मोजां फिसिनानै फेदेरनो हा हायोब्ला बिनि जि उम रां बियो माने थामजि रोजानिफ्राय लानानै ब्रैजि रोजासिम गाहाम जायो मोजां बोरमा जे नोंथाङा उम जि एबा खासि खालामनानै दोननानै बेखौ मोजां फेदेरनो हायो बा बियो थामजिनिफ्राय ब्रैजि जि रोजासिमहालागै जायो आरो बिदिनो नोंथाङा बेफोरबायदि बोरमाखौ लानो हायो आरो नोंथाङा जि ओम बोरमा फिसिबाय जेराव नोंथाङा बे बोरमाखौ माबायदि जोथोन लागोन गोन ओ बेनो गांसोखौ माबायदि होगोन बे नोंनि सायाव सोनारगोन नोंथाङा जुदि हाग्रा खाथिनि मानसिब्ला नोंथाङा बेखौथ' हाजोआव गुमनो लांनो हागोन जुदि नोंथाङा
हागोन
हा- हाजो खाथिनि मानसि नङाब्ला नोंथाङा बेनो माबोरै आदार होगोन होनब्ला नोंथाङा जि आदार बे नोंथाङा बे बोरमानो दाना-दानाबो होनो हागोन आरो जि बिफां फोर बिफांफोरनि दालायफोरखौ नोंथाङा दानै दानै हो होनांगोन आरो बे बिफांफोरनि दालायखौ बोरै होयो होमब्ला नोंथाङा गिबियाव दालायखौ माबोरै होगोन बियो ओनो थां ओ जेनेबा नोंथां माबा गिबियाव ओ एक्स महरनि ओ माने खुन्थिया दोनानै लानांगोन एसे गोलाव गोलाव बे एक्सआव नोंथाङा गोलाव दान्दा होनानै लानांगोन बे दान दायाव नोंथाङा जि दंफांनि दालाइफोर बेखौ सायाव जाबै जाबै होनांगोन जा जाहाथे बोरमाया सिं साहा हाबनानै ओ सोरगिदिं जानो हायो ओ जेनेबा जोङो मोन से जायगायाव बिलाइखौ गारसो नानै होयोब्ला बे बिलाइखौथ' बोरमाया सिंनिखौ मोनजाया सा सानिखौ जानानै ओरैनो थायो बे बिलाइमाखाया बिनि थाखाय नोंथाङा जि बैसां बायदि जि ओ सिंसा हाबनानै जानो हायो बेनि थाखाय नोंथाङा उफाय बानायनानै होनांगोन आरो बिदिनो। जोङो। बोरमा फिसिनानैबो गोबां रां आरजिनो हायो ओ दाथ' आङो गोबाव समनिफ्रायनो बोरमा फिस सिबोबाय दं आंनि न'खरा बोरमा फिसिनानैनो बिदिनो जाबोबाय दङ ओरैनोथ'। आङो हाग्रा खाथिनि मानसि जाहैबाय नालाय आङो दासान्दि ओ सासे लावखार दोनदों जि बोरमाखौ गुमहैबाय थायो हाग्रायाव ओ जेराव आंहा इदि ओरैनो दानाफोर बायनाय बा गांसो माबाफोराव बिदि खस्थ' थाङाखै आरो बारा ओरैनो हाजोआव गुमनानै फुङाव लांदो बेलासियाव लाबोदो बिदियाव आंहा एसे मा होनो समा बारा लस जायाखै आरो बिदिनो जोङो बोरमा माखौ आबोद लानायनि थाखाय नोंथाङा सम सम बोरमानो मा? फिलौनि मुलि होबाय थानांगोन। जाहाथे बोरमाया मोजाङै देरनो हायो फिलौ जायोब्ला बोरमा अमा जि जि जिबानो देरख'नो हाया बेनिखायनो नोंथाङा गेजेर गेजेर फिलौनि नि मुलि होबाय थानांगोन लोगोसेनो बोरमानो थाखाय जि बोरमानाव' माखासे बेरामफोर जायो बेफोरनि थाखाय नोंथाङा ओ बायदिसिना मुलि बेफोरखौ होनो हानांगोन। बोरमानो नोंथाङा मोजाङै दै जगायनो हानांगोन ओ आरो मा बुङो। भिटामिन बोरमानो भिटामिन नांगौ जायो बे भिटामिनखौबो नोंथाङा होनो हानांगोन। ओ बिदिनो एसे ओरैनो साननो थाङोब्ला एसे खस्थ' दं आरो गिबियाव खिन्थु जे ब्ला नोंथाङा ओम मा होनो एसे बिमा मा होनो जोलैया बारायो अब्ला नोंथाङा एसे ओ मा होनो मोजाङै मोननो हायो आरो बे बोरमा फिनानै।